हेल' खुलुमबाय नोंथां।
हेल'
अ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां।
औ ओ गोजो ओ गोजोन सानजौफु समनि ओ नोंथांनिसिम गाहाम हामग्लायनायखौ जासिहरग्रोनाय था थाबाय गिबियावनो। हेल'
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथांनि ओ माथोखौ एसे लासै खोनादोंमोन नोंथाङा ओ एसे गोसायै सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
औ खोनाबायना नोंथां मोजाङै?
औ खोनाबाय दे नोंथां ओ दा आं नोंथांजों ओ बर'फोरनि जा जानाय लोंनाय बेनि सायाव दान्दिसे सम सावरायनो होननानै सानदोंमोन ओ नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ औ दा जोंनिया बर'फोरनि ओंख्रि होनोब्ला ओ गोबां बर'फोरनि ओंख्रि दोङो जेरै अनला दोङो खारदै ओंख्रि दोङो। आरो सबाइ साम'। नाफाम बाथोन बायदि बिदिनो गोबां ओ बर'फोरनि गेजेराव ओंख्रि जानाय जायो आरो। ओ बेफ औ बेफ फोरनि गेजेरावनो ओ अनला ओंख्रियाबो जोबोर गोथाव मोनसे ओंख्रि। जानांगौ नोंथाङा मोनजादों नंगौना नोंथां औ औ। ओ बिदिब्ला ओ अनला ओंख्रि खौ जानानै नोंथाङा ओ माबायदि गोसोखौ गोजोननाय मोनो आरो अनला ओंख्रिखौ माबोरै ओ संनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां अनला ओंख्रि होनोब्लाथ' जोंनि बर'फोरनि ओंख्रिल' नङा बियो जोंनि
औ मोन एसे हा हारिमुजों नांजाबनाय औ नंगौ नंगौ
खौ जोंनि हाबानि हाथासुनि खुरनाय
औ औ नंगौ नंगौ।
थारा
नंगौ नंगौ नोंथां
बेखौ जोङो बांसिनैनो दाउ बेदरफोरजों जानाय जायो आरोना
नंगौ नंगौ।
बेखौ जानो थाखाय जोङो संनायनि आदबफोरा जाहैबाय जोङो गिबियावनो माइरंखौ मोजाङै सुनानै सोमना लायो।
नंगौ नंगौ
बे सोमना दोननाय माइरङा जेब्ला रुयो बेखौ बेयो अन गोदोथ' बांसिन उवालावसो देनाय नुयोमोन
नं नंगौ नंगौ नंगौ
ग्रेन्डार बायदिसिनायाव देनाय नुनो मोनो। बेखौ देखा नायनि उनावहाय जोङो जोंथ बांसिनानो दाउदोसो जाखायो नालाय दाउ दाउ बेदर खौ जोङो एवफ्रामना लानाय जाहैयो एवफ्रामना लानानै उनावहाय बेयाव नो दै होनानै जोङो मोजां गोदौहोयो आरो ना ओमफाय नांगौ रोखोमनि मस्ला मस लिफोरखौ होना लायो।
नंगौ नंगौ।
बिदिनो गोदौबाय थानाय समाव जोङो अनलाखौ आखाइजों फ्रि फ्रियै सारना होनाय जायो।
नंगौ नंगौ नंगौ
था होयोबोला जोंनिया अनला ओंख्रिया बोरैबा गथा गथा जायोना
औ सिथाबो नंगौ औ।
बजोबो बेनिखायनो फ्रि फ्रि सारना लानाय जाहैयो। बेखौ सार खांनायनि उनाव मोजां गोदौबाथाय जोङो अनलाखौ खारै खारदैदोंसो जाखायो नालाय खार गोदौनाय समाव खारदैखौ होसनना होनाय जायो।
नंगौ नंगौ।
खौ बे हो बेखौ होसनखांनानै दसे गो दौबोला गंगार धुन्दिया बायदिसिनाखौ होनानै खांनाय जायो आरो ना?
औ औ औ।
बे अनला ओंख्रि संनायाथ बिदिनो प्रसेसफोरा।
औ औ। ओ गुबुन गुबुन मानसिफोरा ओ एसे एसे गुबुन गुबुन आलादा रोखोमै सङो नंगौ ना? नोंथां औ औ।
बेखौ जोङोस
दे नोंथांनिखो जागायनाय।
बेखौ जोङो जानानैबो बुहुद मोजां मोनो आरोना।
औ औ औ। ओ आरो बर'फोरनि गेजेराव आरो ओ बर'फोरनि गेजेराव गोबां ओंख्रि दंबावो। बेफोरनि गेजेरावनो सबायजों सामु। ओ नोंथाङा सबाइजों सामु ओंखा ओंख्रिखौ मोनजाफेरबाय ना मोनजाफेराखैमोन नों? नोंथां।
जाबाय नोंथां।
मोनजाबाय। औ अ नोंथाङा ओ बे सबायजों सामु ओंख्रि जा संनाय ओ बे ओंख्रिखौ ओ आं नोंथांनि सेराव ओ एसे माबोरै सङो ओ एबा जोंनि जायगा खिजा माब बोरै बे सबाइ ओंख्रिखौ संनाय जायो। सबायजों सामुखौ। एसे फोरमायनो सानदोंमोन फोरमायनो हागोन ना नोंथां? औ औ औ। ओ जोंनिया जे सबाइजों सामु संनो गोनांब्ला गिबियावनो जोङो सबाइखौ हुख्रेमनानै ला नांगौ जायो। ओ बिनि उनाव ओ जा दैमानिफ्राय बा फुख्रिनिफ्राय ओ बहाबा बिलोनिफ्राय मोननाय सामुखौ जोङो ओ हरसेनि थाखाय सोमनानै दोन्नांगौ जायो आरो गिबियावनो ओ मानोना बिनि ओ बिजानु जा बिजानु बा ओ बे जानाय बाला बेफोर गाज्रि ओ बेफोर गासिबो गा ज्रि बुस्थुआ जेरै गलाङो बेनि थाखाय जों सोमना दोननाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
सानसे हरसे थानो अ हरसे थानानै बेखौ जोङो जा बिनि ओ सामुनि दाबु दाबु बेखौ ओ जों गारनाय जायो आरो गारनानै बेखौ जोङो। गरसे गरसेयै ओ बेखौ लानजायखौ दानस'नाय जायो आरो। बेनि साम'नि खिथौखौ ओ बिनि उनाव जोङो दानस' खांनायनि उनाव जोङो बेखौ सानद्रि गंसेयाव लानानै मोजाङै हुद हुनानै आरोबाव खेबसे सुफिननाय जायो आरो जों बेखौ बेनि उनाव सुखांनायनि उनाव जोङो ओ साम'खौ एवफ्रामना लानोसै। बिनि उनाव ओ जोङो बे जा सबायजों संगोन बेखौबो सा -सारायखौ जांग्रोनानै ओ सबायखौ जाननानै होबाय जोङो गिबियावनो ओ सबाय खौ जानना होखांनायनि उनाव बेयाव खारै एसे होदलाना होबाय। आरो सबाइखौ रुइजासिम जोङो नायबाय थाबाय आरो मोजां एरै ओ सागं सायो बिदिनो नायबाय थाबाय। बेनि उनाव साम'खौबो जोङो गार लाना होबाय बेयाव ओं ख्रियाव गोदौबाय थानाय ओंख्रियाव। बिनि उनाव ओ जोङो मस्ला मस्लि जि नांगौ नांगौ रोखोमनि अर सुना होबाय थानांबानो अब्लानो ओ जोंनिया सबाइदो साम' ओं ख्रिया मोनलाङो आरो
औ नोंथां नंगौ।
उम ओ जानांगौ नोंथांमोननिखोबो बे ओ एखे रोखोमैनो साम' ओंख्रिखो सङो जानांगो। नंगौ ना नोंथां औ ओ बर'फोरनि आरोबाव मोनसे मुंदां खा खाजा जायखौ बर'फोरा एंगारनो हायि आरो बर'फोरखौ बै मोनसे खाजानि थाखायनो मिथियो जाय खाजानि मुङानो जाबाय अमा बेदर। ओ अमा बेदरखौ नोंथाङा मोनजादों मोनजादों जानांगौ औ औ। नोंथाङा अमा बेदर जानानै ओ माबायदि मोनो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
आंथ' बेदरफोरनि गेजेराव अमा बेदरखौनो बांसिन मोजां मोनो औ बे अमा बेदरखौनो जों गुबुन गुबुन रोखोमै संना जानो हायो।
औ औ।
जेरै जोङो नारजिजों अमा। थास' बिबारजों अ मा बिदिनो अनला फोरजोंबो जानाय जायो खायसे खायसेया। आरो बेखौ खावनानै एबा हांनानैबो जानाय जायो।
औ औ।
नोंथाङा अमाखौ बांसिन माजों जाना मोजां मोनो एसे
ओ आङो अमाखौ ओ बांसिन ओ सबायफोरजों आरो ओ आलुदों एवबा बांसिन माने थावनाय मोनो आ ओ आलुफोरजों आरो सबाइ ओंख्रिजों संब्लाथाय बांसिन गोथावसिन मोनो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
ओ बिदिनो ओ बेदरनि अनगायैबो नोंथाङा ओ जा बर'फोरनि गेजेराव गोथां मैगं थाइगंफोर जानाय जायो। ओ बेफोर गोथां मैगं थाइगंफोर नोंथाङा जानो साबसिन मोनो ना ओ बेदरफोरखौ जानानै नोंथाङा बांसिन साबसिन मोनो?
औ औ हागोन नोंथां जों थ' इदि सानफ्रोमबो बेद दर जानाय जायाना। नालाय जोङो बबेबा हाबथा मोनसेयाव खेबनै बाय बिदिल' जायो। औ बेनिखायनो जोङो बेदर जानानै मोजां मोनो आरोना।
औ औ नंगौ नंगौ।
गायबो आरो गोबां गोथां मैगं बेफोरखौबो जानानै मोजां मोनो।
औ औ।
लाफा मैद्रु। कबि खारै। बायदिसिनाफोरखौ जोङो जानानै मोजां मोनो आरोना नोंथां।
औ औ। ओ बेफोर ओ गोथां मैगंफोरखौ ओ बांसिनो खारदै खारै ओ जों बर'फोरनि गेजेराव जाजायो ना? ना गोरानजों नंगौनाा नोंथां औ खारदै खारैजों ना गोरानजों संब्लाबो जोबोर गोथ थाव जायो। औ ओ थि ओ नोंथाङा ओ हाथायनिफ्राय बायनानै बेफोर ओ गोथां मैगंफोरखौ लाबोनाय जायो ना ओ नोंथां लाहानि नआव बांसिन बेफोर गोथां मैगंफोरखौ गायनानै मोनो। नोंथाङा एसे ओ खोनथ थानो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। जोंनाथ इदिनो लाफा लाइ। बायदिसिनाखौ बांसिन नआवनो गायनाय जायो मैथा बायदिसिना फाथो। बेफोरखौ बेफोरनि अनगायैबो हाथायावबो गोबां रोखोमनि मैगं मोनबावो। बेफोरफोरखो जोङो। नआव गैयै गैयै मैगंखौ जोङो जानो लुुबैबा बाजारनिफ्राय बायना लायनाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ औ।
बिदिनो
बिदिनो जानाय जायो औ नगौ नों ओ बाजारनिफ्राय ओ जानायनिख्रुइ आं सानो जे ओ न नि जा गोथां मैगं बेखौ जानो साबसिन जायो मानोना ओ ननिआ जाबाय ओरैनो गोबोरखि हास सार आरो स्रि हासारफोरजों देरनाय जायो नालाय आरो हाथाइनिया जाबाय केमिकेल बायद बि ओ मुलिफोर सारनानैसो बांसिन ओ जौगाहोयो। खेथिखौ आबादखौ बेनिखायनो ओ न'नि मैगंफोरखौ जानायानो साबसि न होननानै आं सानो आरोना।
औ नंगौ नोंथां।
ओ ओ ओ दा जोंनिया ओ नोंथां टाइम आबो जाबायमोन ओ नोंथांजों रायलायनानै गोबां गोजोननाय मोनबाय आ रो ओ बर'फोरनि जानाय लोंनायनि ओ माबोरै सङो माबो रै मायो बेफो बेफोरनि गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय। बेनिखायनो नोंथांजों रायलायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय। ओ दे होमबा दोन्थ'नोसै नङा ओ दे खुलुमबाय नोंथां दे।